हेलौ
नादों
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ
खोनादोंना नोंथां
नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मानोबा खौरां लानानै हरदोंमोन आंनो
औ आं माने नोंथांजों बिदिनो ओरैनो थानायखाय माने मा मोनसे आयदानि सायाव माने बिदिनो जा एसे मिथिगौ फोरमायलायनो सोंलायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथा
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों बे आयदानि बागै फंनैसो सावरायलायनो नंङा होनबा ना नोंथां
औ-औ नोंथां औ
औ दा नोंथां आयदाया बेनो जाहैबाय जोंहा जेन'बा गोदोनि सम आरो दानि सम बेनि बिथिङाव माने जोङो नायोब्ला जेन'बा गोबां फारागथिखौथ' जों नुनो मोनखाबायानोखा नोंथां दा बिदिनो जोंहा आबादनि बिथिङावनो जा जिखुनु माबा मोनसे फालांगिनि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङावनो माने सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनबाय। दा बिनि गेजेरावनो जों माने जोंहा गोदोनि समाव माने दाउ अमा फिसिनायनि बागै माबायदि आदब खायदाजों माने फिसियोमोन दानि जि आरो गोदो-गोदान गोनोखोआरि आदबजों दा माबोरै माने दाउ अमाखौ फिसिनानै रां आरजिनो हायो दा बेफोरनि बागै गैनो नोंथाङा जा एसे मिथिगौ फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ हागोन ओ नोंथाङाथ' जोबोद मोजां आयदानि सायाव मिथिनो लुबैदों बा आंनिफ्राय मोनदा आंनि मोन्दांथिजों फोरमायजानो लुबैदों आरो ना ओ ओरैनोथ' नोंथां ओ दाउ अमा जेनेबा फार्मिं नङा होनबा
औ
जोङो माखासे फार्मिंफोरनि गेजेरजोंहाय गोबां गाव गावनि जिउ राहाफोरखौ सामलायनायखौ जोङो गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावनो नुनो मोनो।
औ
मानो होनोब्ला दिनैनि सुबुङाबो गोबां फार्मिंफोरखौ गोसो होदों मानोना जोंनि फार्मिं होनोब्ला जोङो दिनै अ दाउ अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय नङा होमबा। बा ना फिसिनाय बबेबायाव हायबा फुख्रि गिदिर गिदिर फुख्रिफोराव ना फिसिनाय
औ
फार्मिं जोङो जिब जुनार फिसिनानै दोननाय बेफोर मोनफा मोनफा फार्मिं आरोना। जायफोरखौ लानानै जोङो दिनै गाव गावनि न'खरफोरखौ खुंदों। जेरैहायनिखि फार्मिं होनोब्ला दिनै अमा सोरबा बायदिया जि माब्रै माबा गाहाम फारमिं अ माफोर फिसिनानै गाव गावनि न'खरफोरखौ सामलायगासिनो दं मानोना बिसोरो बेफोर अमा बेदरफोरखौनो दिनै बेदरनि बाहायनाया गोबां जाबाय नङा होमबा दिनै बेफोरखौ फाननानै बिसोरो गाव गावनि न' न'खरफोरखौ सामलायदों बा न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंदों। दिनै दाउ फिसिनायनि गेजेरजों अबेबा गंसेयाव फाराम लुनायनि गेजेरजों दाउ जेउ जेउ दाउ फिसिनायनि गेजेरजोंहाय ओ बेफोरखौ फालांगि फालांगियारि हिसाबै फानहरनानै बा गुबुननो फानहरनानै बबेबा फानहरनानै बैफोरनिफ्राय मोननाय रांजोंनो गाव गावनि सोरबा बायदि दिथागिरि बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरखौ फोरोंदों बेबायदि गोबां जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो फार्मिंनि गेजेरजोंनो
नंगौ नोंथां
मानोना जोङो सिगांनि सम जायफ्रानोखि साख्रि बाख्रि गैया बेफोरबायदियाथ' जोङो फार्मिं मावनायनि गेजेरजोंनो आथिखालाव सोलिनायखौ नुनो मोनसै इदि ब्रयलारफोरनि फार्मिंखौ जों दायो नुनो मोनदों बेसेबांबा गिदिर गिदिर न' लुनानै ओ सरखारनिफ्राय दाउ लाबोनानै फिसिनायखौहाय जायखौ सरखारनि ओमफ्राय जोङो रांखौबो मोननो हायो नङा होमा बेफोरबायदि फार्मिंनि गेजेरजों। दा जों बेयावहाय फार्मिं होनोब्ला जोङो आरो ना फिसिनायनि फुख्रिफोरावनि गेदेर गेदेर ना फिसिनायनि गेजेरजोंबो हायो। जेरै जोङो बिराद गिदिर गिदिर जेरै गोरलै गोरलै नाफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर फुख्रिफोर जावनानै बै फुख्रिफोराव जोङो हगारनानै बेफोरनो आदार होबाय थायोबा आबदाल लाबाय थायोबा जोङो ओ मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेखौ गोरलैनिफ्राय लानानै बे गेदेरसिमहालागै फाननो हायो नङा ओमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
दा बिदि फाननायनि गेजेरजों जोङो गावनि गोनांथि जानाय जिखुनु रां रुफा बेफोरखौ जोंङो मोननो हायो। जों बेफोरखौ गासिखौबो फार्मिंनि गेजेरजोंनो दिहुननो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ दा जोङो बेफोरबादिनो दाउनि फार्मिं अमानि फार्मिं बेफोरबायदि ना फार्मिं खालामनाय जोङो गोबां आथि थिखालाव नुनो मोनसै आरो जेरै बयलारनि फार्मिं लकेल दावफोरखौ फार्मिं खालामनाय बयलारनि फार्मिं बेफोरबाय बे फार्मिं सुबुंफ्रा बानायनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनथों आरो।
औ।
दा बेबायदिनो जोंहा फार्मंनि बेलायावबो माखासे खहा सम जम जायो मानो होनोब्ला जों बेफोरावहाय जिब जुनार फिसियो नालाय जिउ बुस्थु दा बे समावहाय ओ बैफोर थैयोब्ला जोंहा माखासे खहाफोर जायो। माखासे बेमार लोगो मोनो मालाबा जों बेफोरनि गेजेराव जों फार्मिं खालामनायनि गेजेरावबो गोबां ओ जोथोन लानो गोनां जायो। बेफोरनि मुलि बाहायनाय बिसोरनो बेबायदिनो बायदिसिना दै होनाय आदार होनाय जोङो बिराद ओ थाल लानो गोनां जायो आरो ना जोङो मोनसे फार्मिंखौहायबा मोनसे गावनि फार्मिंखौहाय डेभलप खालामनो थाखायबा ।
नोंगौ नोंथां।
दाथ' आं नोंथांनो जोङो फार्मिंफोरनि सोमोन्दैफोर बुंनानै फोजोबनो हाया। दा नोंथाङाबो जुदि ओ फार्मिंनि सोमोन्दै एसे मिथिगौब्ला आंनो जाखिनि ओ जेनेबा आं फोरमायनायनि अनगायैबो नोंथाङा जाखिनि मिनथिबावो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां जागोन। दा जोंहा नै फार्मिं जाय जिउ खुंनाय राहायाव जेन'बा जोंनोथ' रांखावरिनि गोनांथि जायो बेफोरनि बिथाङावनो माने सुबुंफोरा बिदिनो खायफाया आबाद मावो खायफाया फार्मं खालामो बेफ बेफोरबायदिखौ जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा बिदिनो जोंहा ओम फार्मिंनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि ओ जिब जुनार फिसि नायनि बिथिङाव ओ गोरलै आ गोदोनि जिब जुनार फिसिनायनि माखासे आदब खायदाफोरा माने एसे आलदामोन दानि जि जिब जुनार फिसिनायनि माखासे ओ आयदाफोर बेफोरो माने ओम एसे जुदा जाबाय आरो आलदा जाबाय। दानि जि गोनोखोआरि आदबजों मा होनो जिब जुनार फिसिनाया माने गोनोखोआरि आदबजोंसो बांसिन फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। गोदोनि जि मा होनो जोंहा आबाद फिनाया गावारि आदबजों फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेराव जों बुंनो थाङोब्ला दा जोंहा मासे अमानि-अमानि सायावनो जों बुंनो थाङोब्ला जों अमा-अमा मासे फिसियोब्ला गोदोनि समावहाय ओ बे अमानो जोङो खोब मा जाहोगोन होनब्ला जोङो बेनो ओ जोंनि जि माइ सौनानै मोननाय गुन्दै बे गुन्दै गुन्दैजों माने इदिनो मालाबा थस' रुनानै होफायो आरो थस' रुनानै बे गुनदैजोंनो लगायनानै जोङो अमानो आदार होनायखौल'सो जों बांसिन नुनो मोनोमोन । नाथाय दानि । जि दा अमा फिसिनायनि माखासे आयदाफोर दा बेफोराव माने जोङो । गोबां आलदा नुनो मोनबाय आरो दानि जाय अमाफोरखौ । खौ अमाफोरनो जाहोनाय माखासे आयदाफोराथ' जाहैबाय जोंना मा होनो ओ । माने गोदान माने गोदान आदबजों दिहुनजानाय माखासे । ओम भिटामिन गोनां । दाना जायखौ दाना होननानै बुङो जों बेफोरखौ जाहोनायखौ जों नुनो मोनो गोरान दाना एक्सट्रा दै । हो होनानैसो बिसोरो लोङो माने बेखौ माने दैजों जेबो लगायलायनांगौनि । गोनांथि गैया जोंहा बस्थानि दाना मार्केटनिफ्राय बायनानै लाबोयो ओमफाय बेखौ बिदिनो अमा । नो जोङो जाहोनाय जायो आरो अमाया बिनिखायनो माने । बे दानाखौ जानानै खोब थाबैनो देरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो अमानियाव । माने माखासे भेक्सिनफोरबो थुनायखौ जों नुनो मोनो आरोना । नोंथां दा मा होनो गोदोनि समावथ' जोंहा जेबो बे । सिन भिटामिन बायदि बायदिफोरखौनो माने बाहायनायखौनो नुनो मोनामोन । दा जों मा होनो दानि जि । गोनोखोरि आदबजों जिआ माबा फार्मिं खालामनाय बा अमाफोर फिसिनाय बेफोरनि बिथिङावथ' । खौ जों नोजोर होयोबा जोंहा मा होनो गोरलैनिफ्रायनो अमाखौ । खौ भेक्सिन थुनानै फेदेरो होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनोबा बेवहाय गोबां मा होनो खर्सनि बि । माहोन उम भेस्किन होनाय जायो जेराव अमाफ्रा माने गोबां खम । समनि गे खम समनि गेजेरावनो माने गोबां गिदिर अमा जानानै माने फानजानाय । गोबां जायो आरो ओ खमायब्लाबो गोदोनि समाव जे अमा फिसियोमोन ना गोदो । दोनि बे अमाया देरनो बा फानजानो हालागै जानोबा आ से बोसोरसो सम । खम नांगौ जायोमोन ओ दानि जि गोनोखोआरि आदबजों फिसिनाय अमा बे अमाया । थ माने फानजानायसिमहालागै जानोब्ला ओ बोसोरसे गाहाम नांलायलिया जोंहा द' दानावनो । ओ जों अमाखौ फानहरनानै सेबां माने फेदेरनो हासै आरो । दा बेथ' अमानि बिथिङाव जोंहा बिदिनो ओ मा होनो बोरमा दङ । मा । होनो ना दङ हांसो दङ दाउ दङ । दा बेफोरनि बिथिङावबो बिब्दिनोसै आरो ना नोंथां । गोदोनि समाव जोंहा दाउफोर । ओ लकेल दाउफोर फिसियोबाबो बिदिनो ओ जों गावारि हादर बा जोंनि जे मा होनो । माइरं सालिनानै मोननाय माखासे एंखुरफोर बेफोरखौनो दाउनो जाहोलाबायनानै जों फेदेरनाय जायोमोन बेहाय । बे जोंहा जेबो रासायनारिक जेबो हासार गोनांबा । भिटामिन बुस्थुजों जाहोनाय फाय नुवामोन आरो इदि जों बिदियावनो माने दाउफोरा । एसे सम लायोमोन जौगानो थाखाय मानो होनोबा बिसोरो प्रबलै । भिटामिन मोनजायैनि जाउनाव माने एसे सम लायोमोन आरो देरनो । दाथ' जोंहा दानि जि गोनोखोआरि आदबजों फिसिनाय आय आयदायावथ' जोंहा बां । बांसिनैनो माने गासैबो बिथिङावनो जों नोजोर होनानै नायोब्लाथ' बांसिन । थानो भेक्सिन बा मुलि मेडिसिन । हासार गोनां बा भिटामिन आदार जाहोनानै जोङो बिराद खम समावनो माने फेदेरनानै दाउ अमा । मा बायफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बिसोरो माने खम समावनो । ओ बिदिनो गोबां रां आरजिनानै । सिनि ओ न'खरनि जि । ओ संसार जालांनाय बेखौ बिराद मोजाङै बा आरामै जालांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरोना । दा बिदिनो गोबां फाराग । खाथिखौ जोङो नुयो, मानो होनोबा गोदोनि समाव जेबो माने बारा बेफोरबायदि मुवाफोरा गैयामोन, जे भिटामिन बायदि भेक्सिन रासायनारि फोरा गैयामोन बेफोर गैयिनि खारनाव बिसोर बाहायनो हायामोन गोसो जाब्लाबो। नाथाय दानि जों समाजावथ' बेफोर एभेलेबेलसै आरो जेराव थाङो जि दखान जि जेन'बा भेटेनारि ओ डक्टरनाव थाङोब्लानो जोंहा मा रोखोमनि नांगौ मुलि ओ रासायनारिक हासार भिटामिन बेफोरखौ माने जों लाना फैनो हायो आरो, लाना फैनानै दाउ अमाफोरजों जा होनानै जेन'बा थाबैनो फेदेरनो हायो आरो। दा बेफोरखौ जोङो दानि जि मुगा बेवहाय जों नुनो मोनगासिनो दं। आरो नोंथां बेफोरनि बागैथ' जों बुंनानै थबां मानि फोजोबनो हाया। दा जों दाउ अमानि माखा खासे फिसिनायनि आयदाफोरनि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा नोंथां ना
जागोन दे नोंथां।
औ दे।